हेलौ।
औ खोनादोंना।
खोनादों।
औ।
ओ माबा औ।
औ नों मा होनदोंमोन।
माबा खौरांमोन।
खौराङा बेदा ओ मोनसे खामानिनि थाखाय हरदोंमोन आंङो।
खामानि
खामानिया बेनो दा जोङो मोनसे ओ आयदानि नि सायाव गुवारै सावरायनायनि थांखि लादों।
ए माबायदि आयदा जाखोलै गुवारै सावरायलायनाय।
गुवारै सावलायनाय माने जोङो मोनसे प्रजेक्ट मावनो थांखि लादोंमोन बेयावहाय जोंनि ओ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायावहाय माने जों गुवा लिरनानै होनाय आरो।
औ
औ बेयाव लिरनानै होखांनायनि उनावहाय जोङो खुगाजोंबो
खुगाजोंबो नांगोन आरो औ औ बेयाव माने होनबा जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोर गासिबोथ' इनक्लुद जागोन ना कालसारेल एनटिटिस। माबाफोरा
औ औ बेयो गासैसिबो जाजोबगोन।
स' होनब्ला बे खामानियावथ' मा होनो होमबा बेयाव फट'जों लोगोसे भिडिअ' प्लास लिरनाय थानाय
औ औ औ। फट' भिडिय' थाजोबगोन आरो बेनि सायावहाय ओ गुवारै बेखेवनानै लिरनाय थागोन आरो बेजों लोगोसे भइस होनाय थागोन आरो। औ जे
होनाय थायोबा माने मोनसे माइक्र' भ्लगिंफोरबायायदि जाहैसिगोन आरो।
औ औ बेबायदिनो।
प्लेन खालामनाय।
औ औ।
हमना ला अनला ओंख्रिबा बेनि सायाव एक्सप्लेन खालामनाय आरोना बेयाव जेन'बा संनायनि
औ।
टार्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम। बेयाव माखासे स्टेप बाय स्टेप फट'फोरबो थाबाय बा मोनसे फुल भिडिय' थाबाय बेफोरबायदि खालामनो हागोन आरो।
औ औ बेबायदि। दा माने जोंनियाहाय
सानफा एफा गोमालांगासिनो दङथ'। नंगौ नंनायाथ' ओ
जायनि जाहोनाव जों बेफोरखौ दायो ओ बुथुमनानै दोननो हायोब्ला इयुननि थाखाय मोजां जागोन। औ।
दा बेनि थाखायथ' खायसे थाखा फैसानिबो माबा जागोन जेनेबा प्रजेक्टआथ' बेयो
आ मोनसे एसे गिदिरैनो जागोन माने मे गिदिर नङाबाबो माने मावनांगौ खामानिया बुरजा आरो।
औ मावनांगौ खामानिया बिराद बुरजा दङ जेनेबा जोङो भयसजोंनो लोगोसे लिरनायखौबो होगोन नालाय आरो बेजों लोगोसे माखासे सावगारिबो जोंनो नांगोन। औ आरो जायफोरखौ जोङो सेबखांखानाय गैया बेखौ गोदानै क्रियेट खालामनानैबो मोनसे थासारिखौ सोरजिनानै जोङो बेखौ
साफायनांगोन औ
बेबायदि थांखि दं नालाय बेनि थाखायनो बेयावहाय प्रजेक्टआ गिदिरैनो जागोन आरो बेयाव आंनि गोबां बाहायनाय जागोन आरो
दा जों बे प्रजेक्टनि प्रजेक्टआथ' बहुत मोजां जेनेबा बिदि खालामनो हायोबा दा मेन खोथाया जागोन जोंनाव फान्दिं बा रांनिसो दा बे रांनि थाखाय फैसानि थाखाय बा फान्दिंनि थाखाय आरो जों लकेल गभारमेन्ट फोरफोरखौ एप्रस खालामनो हायो खोमा मोजां प्रप'जेल लिरनानै बेनिफ्राय जेन'बा जोंनि खालामगासिनो दं होनदोंमोन होनबाथ' मोजाङानो जेन'बा बे प्रपजेलफ्रा मोजां जानांगोन आरो स्टार्टिंनिफ्राय जोंनि गलफोरा मा ओमफ्राय जों माबायदि एक्सपेक्ट खालामदों
औ
बेसे जों बेयावथ' सासे सानैजों मावनो हानाय खामानिबोथ' नङा बे जिनिसा जेन'बा जोंनाव फट' थागोन भिदिअ थागोन नालाय बेयावथ' जेन'बा मोजां लिरग्रा मानसिफोरबो नांगोन जोंनो
औ
बेजों लोगोसे मोजां फट' खेबग्रा भिडअ खालामग्रा बा भिडअ एदिट खालामग्रा बेफोर बेफोरबायदिबो नांगोन
औ
आरो बेफोरजों लोगोसे जोंनो माखासे थुल्सफोरबो नांगोन जेरै मोजां केमेरा नांगोन
औ
एडिट खालामनो थाखाय मोजां मोनसे कम्पिउटार नांगोन
औ
जेनेबा जोङो गासिबो डाटाखौथ' मोनसे जायगायाव थानानैबो मोननाय नङा जेरैबा जेरै जोंनो हमना ला मोनसे गारजा फुजाखौ नांगौ जायोबा बेनि थाखाय मोन मोनसे बोथोर थागोन
औ
मोनसे जेन'बा बबेबा जायगायाव थांनानै जोङो थाहैनांनोबो हागौ जेन'बा बे माबाखौ मोननो थाखाय बै माबाखौ क्रियेट खालामनो थाखाय जों खायसेफोरखौहाय जेन'बा फाइनान्सियेल सापर्टबो होनो ह होनांगोनबो जानो हागोन हागवा आरो माब्लाबा जेन'बा माबा मोनसे सिटुवेसन क्रियेट खालामनोथ' जों थांनानै रेन्डमलि सोरखौबा बुंहैनो हानाय नङा माबा मोनसे जों बिसोरखौ हेल्प खालामनो हायाबा
औ थारमानि जों माखासे खामानिनि थाखाय ओ जायफोरखौ लानानै जों मावगोन बिसोरनिबो गनायथि थानांगोन औ
केल कनसेन्टथ' थाखानांगोन उइदाउट कनसेन्टथ' जोङो सोरखौ निबा भिडिअ खालामनो हाया
औ
बेफोर उननि बाथ्रा दा जोंना बेखौ खालामनायनि सिगां नैबे जोंना फान्दिंफोरा थिग जानांगोन आरो ओमफ्राय जोङो बेखौ जोंनिनो मोनसे प्लेटफर्म बाहायगोन ना सोरजोंबा बेखौ कलाबरेट खालामनानै माबागोन बेफोरनियाबो मोजां। जोंनि मोनसे टारगेटआ मोजां फिक्स जाग्रोनांगोन आरो।
औ औ माने
जों जोंनिनो मोनसे डिजिटेल आर्काइभ प्लेटफर्मबो बानायनो हा हायो बेनि थाखाय जोंनो मोजां डेभेलपारफोर नांगोन डेभलपार बेफोरबायदि आरो बा जों मबाइल एपफोर बानायनो थाखायब्लाबो बेयाव जोंनो मोजा देभेलपार नांगोन।
औ। दा जों बेफोरखौ गावनि खालामनानै लानो हायोबानो मोजां जागोन आरो।
दा जों बय जेन'बा जों गासैबो आबोथ' बेयाव सब समाय माने फुल टाइमथ' होनो हानाय नङा जेरै जोंहा मोनसे प्रफेसनेल एनगेजमेन्ट दंखायो जेरै दा बे जोंनि मोनसे साइद प्रजेक्सो जागोन नालाय जेन'बा जों बेवहाय मेनेजमेन्ट माबायाव थानानै जों माखासे मानसिसो हायार खालामनांगौ बिदि बि खालामोबाबो साबसिन जागोन आरो। जेरै माने मोनसे स्पेसिफिक फिल्डनि थाखाय सासे मानसि हायार खालामनाय जेरै भिडिअ'ग्राफिनि थाखाय सासे
औ।
बा लिरग्रानि थाखाय सासे बा लिरनायफोरखौथ' जेन'बा एा कर मेम्बारफोराबो हागोन
औ।
बेस्ट माबाखौ लिरनायखौ नङाबाबो माने द्राफ्टफोरखौ एडिट खालामनाय मानाय बे फोरावहाय जेन'बा नोंथाबाय बा सोरबा बुरजायाथ' जेन'बा दा बे प्रजेक्टखौ मावनो नागिरनायावथ' साबैसेसो दङ बेबा
दा बे प्रजेक्टखौ साननायाव माने मावनो प्रपजेल लिरनायाव साबैसेसो मेम्बार्स दा माबा जानानै दं इनभल्भ जानानै दं।
दा बेयावहाय दा जोङो बेखौ खालामनो नागिरनायावहाय बिदिनो गासै सा गु सा दाइनसो दंथ'यो औ दा माखासे
माखासे जानाय लोंनायनिबो थागोनथ' जेनेबा जों दस्रा जायगायाव थांनांगौबाथ' अभियासलि जाखानांगौ
औ औ दा जोङो बेयावहाय माखासे टिमफोरखौ लानानै खामानि मावनांगोन जिहेथु बियो जोंनि थाखाय। जोबोरै गोनां आरो गिदिर औ दा फैसा। भइस जाहाथे क्लियार जायो बेनि थाखाय जोङो भइस आर्टिसबो लानांगोन प्रेन
औ।
जेनबा मोनसे क्वालिटि वार्क जानांगोन आरो जेनेबा ज दा बेनि थाखाय फार्स्ट माब माबायानो फार्स्ट प्रायरिटियानो जाहैगोन जोंनि प्रपजेला आरो।
औ।
दा ओ प्रपजेल
लिरखांनायनि उनावहाय जोङो खेबसे नायनानै सावरायफिनगोन नामा
नानै सावरायनानै जोङो सोरबा साबसिन माबानोबो रिभिउ खालामहोनो हागोन जे जिहेतु जोङो बेखौ लकेल गभारनमेन्टनो हो होगोना जेन'बा बिसोरनि मोन गभन मोनसे फरमेटबो थाखानो हागौ जेन'बा जायफोरा बेसोरजों एसे लिंक गोनां बा माने एसे एाने मिनथिगौ बिदि सिगांफोराव होखांनाय जों बेफोरबायदि मानसिजों से कनसाल्ट खालामनो हागोन आरो जोंनि प्रपजेला थियारि जायोबा रेडि जायोबा जाहाथे माने जि टारगेट लादों बेयो एक्सेप्ट खालामजायो आरो माबाजों अथ'रिटिजों
औ।
दा बेयाव जोंना माखासे जोंनि खालामनो नागिरनायफोरनि माबायावबो टिम बेस थानांगौ थांगोन आरोना जेरै जानाय लोंनायनि थाखाय मोनसे आलदा
औ।
मोनसे टिम ओमफ्राय ओरै गाननाय जोमनायनि थाखाय मोनसे जोंनि आबाद मावनाय बा सानफ्रोमबोनि दैलि लाइफनि थाखाय बिदि आलदा आलदा टिम थानांगोन आरो जेन'बा जों बे जानाय लोंनायनि सिङावबो मा माखौ कभार खालामनो टारगेट खालामदों बबेया इम्परटेन्टसिन जों बे बेफोरखौबो एसे डिटेल्सआव लिस्ट आउट खालामनांगोन आरो बे प्रपजेलावहाय जाहाथे माने मोनसे इफेक्ट मा होनो बेखौहाय मोनसे मोजां इमेजआ माबाथों आरो जेन'बा जों
औ।
जेनेबा माने मोनफ्रोमबो माइनर दिडिटेल्सआ माने रिफ्लेक्ट जाथों आरो।
औ। दा बे खामानिखौ जोङो जाफुंसार होनो हायोब्ला बे जोंनिनो मोनसे गोग्गाथाव खामानि
खामानि जानानै थागोन आरो दाथ' डिजिटेल अनलाइननि जुग जेखौ मानसिफ्रा नुयो दा बेखौसो बिलिभ खालामोना आरो स' जों जोंनि गोजाम गोजाम जिनिसफोरखौ जोङो बिदि देखायनो हायोबा बा माबा मोनसे मावनानै अनलाइन प्लेटफर्माव लाबोनो हायोबा बेयो मोनसे माबा जायो आरो।
औ। थारैनो बे खामानिखौ मावनो हायोब्ला मोजां जाथारगोन बेनिखायनो जों बे प्रपजेलखौ खालामनायावहाय एसे सिनसियारिै मावै
जेरै माव मावनांगोन औ
बे प्रपजेलखौ होखांनानै जेन'बा जों फान्दिंखौबो मोनबाय जेन'बा माबानिफ्राय गभारमेन्टनिफ्राय बा माबा मोनसे अर्गेनाइजेसननिफ्राय दा बेनि उनाव मोनसे कुवालिटि ववार्क जानांगौ आरो जाहाथे बिसनि रिसर्साबो लस जाया आरो ओरै जोंनि टाइम होनायफोराबो जाहाथे ओरै बिनो दैयाव दा थांगारदों बेफोरबायदि मोनसे क्वालिटि वार्क जानांगोन आरो ओं औ औ।
थारैनो बेखौ जों ओ लोगो हमनानै रायलायदिनि नामा।
औ बे माबाखौ रेडि खालाम रेडि माने मोनसे द्राफ्ट प्रपजेल बेखौ रेडि खालामनानै जों ज' लोगो हमनानै माबा जागोन आरो बेनो जों मा सोदेरबावनो हायो बा माबाफोर गारनांगौ बा सोदेरनांगौ। खौ बेफोरखौ जयै सा
औ
बिदिब्ला औ
औ लोगो हमनानै सावरायदिनि।
औ औ जागोन दे बे साननैसोनि गेजेरावनो माबा खालामजागोन।
औ औ फायनाल खालामजागोन औ। दे बिदिब्ला औ औ।